नोंथां
औ नोंथां
औ खोनादोंना नोंथाङा औ औ नोंथाङा माबादि दं
दङ नोंथां मोजाङैनो
औ औ आंबो मोजाङैनो दङ। ओ नोंथां आं नोंनि नोंजों आ मोनसे टपिकनि सायाव सावरायनो होननानै फन खालामनाय जादोंमोन नोंथाङा फ्रिब्ला आंजों रायलायजागोन
औ नोंथां टपिकखौ नोंथाङा बुंनो हागोन ना
औ नोंथां आं बे हान्था मेलानि सायावनो रायलायनोसै दावबायनायाव हान्था मेला
औ औ जागोन दे नोंथां बिदिब्ला नों नोंथाङा जागायग्रोदो
औ दावबायनायावथ' हान्थामेला बे गारि मथरखौथ' नांखागौ जायो नालाय जोङो दावबायनो थाबायनानैबो थांनो हायो बा गारि मथरजोंबो थांनो हायो गोदोनि दिनफोरावथ' थाबायनानैनो डा बसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगासिम बिदि थांनाय जायोमोन नाथाय आथिखालाव थाबायनानै थांनायखौ जों नुनो मोनलिया दानियाथ' गामि बेरायबाबो साइकेल नङाबा स्कुटि नङाबानो जाया ना नोंथां दानिया औ दानिया ओ थाबायनोनो बासोगारो आरो थाबायबा मेङोबो नालाय बेनिखायनो मानसिफोरा दा बांसिन आरामखौ नायगिरो आरो।
औ
उम हान्था मेलाबा जोङो गिबियाव बुंनो हागोन जे माबायाव बे गारि मथर गारि मथरफोरा जोंखौ दावबायनायाव गोबां हेफाजाब होबोदों ओ जों बबेबा दाबसे जायगायाव जों थांनोब्ला जोङो नेहा गारि मथरजों थांङोब्ला जों थाब मोनहैयो। जेराव जोंङो आथ थिंजों थांना नै ओ समा गोबाव लायो बेफोरबायदि जायगायाव जोङो गारि मथरजों थाङो आरो बेयाव ओ जों बासफोर बासफोरखौबो बुंनो हायो बा कार बा स्कुटि जाय जेरै सुबिदा दं आरो। बिदिनो जाय गोसो बायदि बिदि दावबायनो समाव बिदि दावबायो आरो हान्था मेलानि गेजेरजोंनो। आरो बासफोर ओ आरो जेराव बासजों थांनाया एसे गोब्राब जायो बा खायसे मानसिफ्रा बासाव गाखोनो हायाना। उम देहाफोरखौ बोरैबा मोनो। गोबानो ओंखार रो गेसफोर माने बासाव गाखोबा गेस जायो नाल गेस जायो बेनिखायनो एसे गोबानायबो जायो माने बिनिखायनो खायसेफोरा आरो ट्रेनजों दावबायो आरो। जेराव गोज जान जायगाफोराव बासजों थांनो सम्भब नङा बेफोरबायदि जायगायाव जों ट्रेनजों थांखानो गोनां जायो। ओ ट्रेन ट्रेनजों जों एसे बासनिख्रुइ थाब मोनहैसिनो आरो। जों बा औ जों गुबुन हादरसा फोराव थाङोबा जों ट्रेनजों थांनायखौ नुनो मोनो जोङो गावनि बे आसाम हादोरसायावनो जों बस बबेबा गोजान जायगाफ्राव थांबाबो जों ट्रेनजोंनो थांजायो आरो। नोंथाङा ट्रेनजों थांना नै माबादि मोनो बा ट्रेनजों दावबायना माबादि मोनो?
औ नोंथां नोंथाङा दावबायनायनि बा बबेबा म दाबसे जायगायाव थांनायनि राहा लामाखौहाय गोबां बुंलांबाय। दा बेबायदिनो आङो ट्रेनजोंबो दावबायनाय जादों। दा बे दावबायनायाव आं गोबां एक्सपेरियेनखौहाय मोनदों आरो।
औ औ।
जेरैहाय ट्रेनजों थाङोब्ला जोङो टिकेट दाननो गोनां जाग्रोयो बेनिफ्राय जेब्ला समाव ट्रेना सफैगोन अब्ला जों बेवहाय गाखोनानै थांनो हायो नङा होनबा दा नै बे ट्रेनजों हान्थिनायाव जोङो एसे टाइमखौ बासायनो हायो आरो। ओ बियो ओ। ऐ बे ट्रेनाव दावबायोब्ला जोङो जेबो ट्रेफिक मोना बियो ट्रेन लामाजोंहाय सिदा सिदायै दसे समनि गेजेरावनो थांनो हायो बासफोरजों बा गारि गुराफोरजों थांबा जोङो ट्रेफिक मोनो नालाय बे ट्रेनजों दावबायोब्ला ट्रेफिकनिफ्राय रैखा मोनो आरो।
अ नोंथाङा माब्लाबा ट्रेनजों उसुबिदाफोर मोनफेरबाय नामा माने ट्रेनजों दावबायनायाव बेबायदि उसुबिदाथ जेरावबो थाखायो नालाय माब्लाबा औ नुफेरबाय नामा?
असुबिदा होननानै बुङोब्लाथ जोंहा ट्रेनाव पेसेन्जारफोरा आथिखालाव गोबां। दोंगो जायोसै आरो दा बेवहायो जिरायनायनि थाखाय। सित बेवहाय एसे उसुबिदाखौहाय मोनो आरो ओरैनो नर्मेल दे आवहाय बांद्राय उसुबिदाखौ मोननो थाङा सिदा एसे एभेलेबेल थायो नाथाय। माखासे हलिदेसफोर थायो। फेस्टिभेलफोर जायो अब्ला बै समाव मानसि फोरनि हान्थिनाया गोबबां जायो। बेबायदि समावहाय सिटखौ मोननो गोब्राब जायो आरो बेयाव एसे उसुबिदाखौ मोनो औ।
आं जोङो थेन औ बुं दे!
ओ आङो मोनसे खोथा बुंनोसै जे गोदो गोदायथ' जोंहा बिदि गारि गुरा गैयामोन। जोङो थाबायनानै थाङोमोन दहायनो थाङा जे खोथा
औ औ बुंखादों ओं।
ओं नाथाय आथिखालावहाय गारि गुरा जाबाय। साइकेल गारि मथरजों थांबाय दा बेवहाय माबाफोर खहा आरो मुलाम्फा दं होननानै नोंथाङा सानो नामा?
ओ आंथ' मुलाम्फाखौनो बांसिन नुहुर ओ आ ओ आथिं थांङो अब्ला सम बांद्राय लायो जों समनि खम समनि गेजेराव जों गारि मथर बा स्कुटिफोरजों जोङो थांनो हायो। एसे खाथि खाथि लामाफोराव आं सु कुटि बा बाइकजों थांनायखौ आं मोजांसिन मोनो। मानोना ओ खायले माने ट्राफिकफोर जायोबा जों स्कुटि बा बाइकफोरजों थाङोब्ला जों ट्राफिकखौ बारद्राय मोना आरो। जोङो एसे एसे एस जेबाबो थांनो हायो। नाथाय कार फोरजों बा बास फोरजों जोङो ट्रिफिकफोर जों गोबां मोनो जोङो। जायनि थाखाय जोङो ओ माने आ बे स्कुटिफोरदो बांसिन मुलाम्फा जायो आरो। आरो मा खहा होनना बुङोब्ला न'नि खौनो बुंनांगोन। उम मानोना गोद दोनि मानसिफ्रा थाबायनानै बय दाबसे जायगाखौ दाबसे थांनायाव देहानिफाय एसे माने एक्सारसाइस खालामनाय बायदि जायोमोन आरो नाथाय आथ खालाव बयबो आरामै थांनो लुबैयो। खाराव थांबा एसि लानानै थाङो बेफोरबायदि आरामाव एमे देहाफोरा एसे बोरैबा जानो नागिर आरो आं बे बादि ओ माने नुदों आरो आङो गुबुनखौ एसे माने रा ओ से बेरामि एसे जानाय मानसिफोरा इसोर थाबायबा मोजां। बांद्रायथ' नङा ओरैनो खाथि खाला जायगाफोरखौ जों थाबाय जायो आरो। नाथाय आथिखालाव जों थाबायनायखौ नुनो मोन जोङो
औ
बेनि उनाव जों ओ औ बेनि उनाव जोङो सावरायनो हागोन बे ओ बे एरुप्लेन बा बिरखं जोङो जेराव जोङो बास बा ट्रेनजों थांनो हास्लाबा बेफोरबायदि जायगायाव जोङो बेन उम सोलाय बा बासनि सोलाय जों एर'प्लेन बा बिरखं बेफोरखौ बाहायनो हायो। इफ्ट जों थांबा जोङो गोबां थाब सहैयो आरो आरो माने जोङो जोंनि हादोरनि गुबुन हादोर फोराव दावबायहैब्लाबो जोङो बिरखंजोंनो थांनांगौ जायो बिरखं थांनोबा जों गिबियावनो टिकिट दाननांबाय टिकिटखौ दानखांनानै आ माने बिरखंआ गाखोनायनि एक घन्टा देर घन दा सिगांसो जोङो एयारपर्टआव थांनानै